औ आङो नोंथांनो फन हरलायनायनि गुबै जाहोनानो जाहै ओ जोङो बर' हारिया मोनसे ओ जि आइटेक मोनखानायनाय नेम खान्थि दङ जे जोंहा जौ संनानै लोंनाय नङा होमबा नोंथां? जौफोरनि रोखोमफोर आरो जौ संनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां औ ओ-ओ बर' फोरनि जौ सोंनाय हुदाया बबे समनिफ्राय जाबोदों बेखौथ' जोङो बुंनो गोब्राब नाथाय जों बेखौनो बुंनो हायो जे जाय सोमनिफ्राय बर'फोरा ओ गामि गायसननानै समाज दानानै। संसार जाबोजेननो रोंदोंमोन बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा जौ संनानै लोंबोदों होननानै जों बुंनो हायो। दा बर'फोरनि गुबै जौ होननानै बुङोब्ला जोंहा माइरंजों बानायनाय। जौ बिदै जायखौ इंराजियाव राइस बियार बुङो बे जौ बिदैयानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि गु गुबै लोंग्रा जौ। बे जौ बिदैनिफ्रायनो जोङो जौ गोरानखौबो दिहुनन्नाय जायो। दा जौ खौ माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला आरो मानो लोङो होननानै बुङोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा जौ खौहाय ओ गोबांथार ओ सानफाथोलो खामानि मावनायनि उनावहाय
ओ खामानि मावखांना फैनानै बेलासि समाव एसे मेंगानायनि जौफोरखौहाय लोंनाय जायोमोन आरो गोदो मुलि हिसाबैसो जौखौ बाहायनाय जायोमोन बेबायदिनो जौखौ जोङो जोंनि ओ माइरंनिफ्रायनो जों जौखौ संनाय जायो गिबियावनो जोंहा गोबांथार माखासे जौफोर जेरै माइरं लायै माइरं माइब्रा माइरंनि जोसा माइ माइरंनि रनजित माइरंनि माइसालि माइरंनि जोंङो जौखौ संनो हायो जेरै माइ जों जोंङो जों माखौ सोंगोन बे माइरंखौ सायख'ना ला नानै जों दैजों थौ गिदिरावहाय जों जौ बै माइरंखौ रुग्रोननानै लाग जों ओंखामफोर संनायबायदि बे रुखांनायनि उनावहाय जोंना जेब्ला ओ बै माइरंफोरा ओंखामनि महर लायो। बेखौ जोंङो प्लास्टिक बा थालिर बिलाइफोराव जों खुरननानै जों बेखौ एसे गुसु सुहोनांगौ जायो सुहोखांनायनि उनावहाय जोंहा मोनसे आ बुस्थु होनांगौ बेनो जाबाय एमाव बे एमावखौ खौहाय जोंङो ओ एसे फिथर फिथर खालामनानै जोंङो ओ खालामनाय जायो। बे एमावखौबो जोंङो बर'फ्रानो बानायनाय जायो जेरै ओ अन देनानै माइरंनिफ्राय अन देनानै जोंङो दफां राखेब मोखोन बिलाय खान्थाल बिलाइ बैफोरखौ होनानै जोंङो देग्लिनाय जायो। देनानै जों बेखौहाय ओ लारुफोर सावनाय बायदि फिथर फिथर बा दाब्लां दाब्लां जों बानायनानै ओह जोंनि एम आव खर'खौ फ्रि फ्रि सार्ज होननानै जों बे एम आव खौ बानायनाय जायो बेबायदि बिनो जोंङो जौ संनाय समावबो जोंहा बै जिखिनि जोंनि ओ ओंखाम खुरुननानै दोननाय। बिहाय जोंङो सिफ्रुनानै फ्रि फ्रि फ्रि साननानै जों लगायनानै दोननांगौ लगायनानै खायफाया खनसेनो बाल्थिंफोराव सोनानै दोनखायो आरो खायफाया दालायाव दोन्नाय होननानै बुंङो जायखौहाय जोंङो प्लास्टिक फाव खुरुनानै दोनोब्ला गोजां बोथोर जोंहा जिगाबफोरहाय जोंङो दोननाय नुनो मोनो हसे बिदिनो दोननानै जेब्ला एसे बिदै ओंखारहङो अब्ला जों बेखौहाय जान्था सोनानै थौआवहाय बा बाल्थिंफोरावहाय जोंङो सोनानै दोननाय जायो बिदिनो सब सप्तासे सप्तासेनि सप्तानैैनि उनावहाय बियो बिदैया जेब्ला ओंखार खारो अब्ला जों बैखौनो जौ होननानै बुंङो जौआव माखासे निसाफोर थायो जाय जौखौ लोंङोब्ला जों निसा जानानै एसे फियो बे बिदिनो ओ जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा जौ लोंबोनायनि माखासे हुदाफोर दंखायो। आह बे जौ बिदैनिफ्रायनो जोंङो जौ गोरान बेखौबो बानायनाय जायो जेरै जौ गोरान बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नांगौ मोख्रा खर'। मोख्रा खर'नि मोख्रा खर'जों लोगोसे जोंहा आ नलिबो नांफागौ नलिजों लोगोसे आरो थौ गिदिर थौ फिसा थौ गिदिर जुमायस नाय अफ्रि थानाय थौ गिदिरा थाखाबाय बिनि सायाव जोंहा मोख्रा खर'खौ दोननाय जायो मोख्रा खर'नि सायाव आरो थाव गंसे एसे फिसा साइसनि जोंङो सायाव दोननाय जायो। गासै थालाथाम जोंङो ओ थौ मोख्रा खर' आरो थौजों बे मोनथाम खौ बाहायनाय जायो बेनि उनावहाय ओ थिखिनिसिनि थौआव जोंङो दै दोननाय जायो। जाहाथे बै ओ जोंनि जिखिनि थालासिनाव थानाय अख्रिनि जिखिनि दै बे खब फ जानानै नांथाहैनानै बै मोख्रा खर'आव गोग्लैनानै बिनि खफनिफ्राय सुग्लायनानै ओ जौ गोरान नि महर मोनहोनो थाखाय जों गोजौआव ओ दै होनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बथलफ्राव ओंखारहनानै जों बेखौनो जौ गोरान खालामनाय जायो बे जौ गोरान ओ एक नाम्बार दुइ नाम्बार बिदिनो एक नाम्बारा गोसासिन जाबाय आ दुइ नाम्बारा एसे नरमसिन जाबाय बेबायदिनो जोङो दिरुनै दिरुनै दिरुननानै फास सय नाम्बार सोसिम जों दिरुननो हायो एक नाम्बारखौ जों लुगायनानै जों माबायदि ओ गोसायाव लों बेखो जों साखिनानै जों लोंनाय जाबाय बे जौखौहाय जोङो ओ गोदो गोदाय जेरै सावरि बादालि जानाय फुजा फोर्बो होनाय आरो जोंनिनो देरसिन ओ फोर्बो होननानै बैसागु फोर्बो। बेफोराव हाय जोंङो ओ लोंनाय जायोमोन गोदोहाय जोंहा सावरि जानाय जालाय लायनायनि माखासे ओ धोरोम फोर्बो दङमोन जेरै उखुम ओलाबनाय इन्जुर दुमनाय बा माइ हानाय बेफोरनि बेलायाव जोंहा सावरि जानायनि हुदा दंमोन बेबायदिनो जोङो जौ खौ लोंबोदों दा नोंथांनावबो आङो बर' नखुनि जौ लोंनायनि हुदा आरो जौ संनायनि हुदानि सोमोन्दै एसे ओ मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां ओ थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंहा बर' हारिहा मोनसे ओ दोरोङारि जौ संनाय हुदा दं बेयो आरो जायखौ जोङो आथिखालाव जि आइ टेकबो मोननो हादों जे जोंहा जौ माइब्रा जौ बिदै आरो जोंहा जौ गोरान ना बेखौ जोङो जि आइ टेक मोनो हादों। बेबायदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जौ संनाय हुदाखौ जों खोनाबोबाय थादों। नाथाय माब्ला संजेना आरो माब्लानिफ्राय बे जौ संनाय हुदाया जागायजेना बेखौ आरो सोर दिहुनजेना जोङो बेखौ मिथिनाया गोब्राब मानो होननानै बुङोबा जोङो बेयो जारिमिनावबो लिरनाय गैया। बेबायदिनो जोङो गोदो गोदायनि मानसिफोराबो फोरमायनो रोङा मानो होननानै बुङोबा बियो गोबांथार आजौ आजैमोननिफ्रायनो थायओ फैबाय थानाय हुदाखाय बेखौ जों जों दिहुननानै मोननाय जायाखै मानो होननानै जों बुङोबा बै समाव जोंहा लिरनानै दोननायबो हुदा गैयामोन नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो दिहुनगिरि आरो दिहुनग्रा बेफोरखौ जोङो मा संना नायनिबो जेबो ओ रोंगौथि गैयामोन नङा होमबा नोंथां जे जेन' बै समाव जोङो गाव गावनि जोनोम अक्ट' जोनोम आरो जोनोम बाराय बेफोरखौनो मिथिलायि बेबायदि जुग नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जियानो जा जोंहा मोनसे बर' हारिहा मोनसे दोरोङारि जौ सावनाय जोंहा बे हुदा दं बेयाव जोङो बर'फोरखौ जौ गोजौखौ जेरै संनाय जौ संनाय होननानै बुङोबा जों ओ माइरंजों संनाय ना बा माइरंनि एंखुरजों जोङो संनाय बेखौ जोङो मिथिनो हायो बेखौ संनायाव गुबैयै जोंनो ओ मा एमावनि गोनांथि जायो दानिया बे एमाव खौ बबेनि फ्राय मोनो बा गाबोरै बानायो होननानै बुङोबा जोङो बेखौबो जोङो माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो। माने बियो गासैबो आबादनिफ्रायनो मोननाय मोनसे लोंग्रा मुवा ना बे जौआ जाहैबाय मोनसे जोंहा ओ निसा गोनां। जोंहा मोनसे लोंग्रा मुवा बेखौ बानायनो थाखाय जोंनो एमावनि गोनांथि जायो। बे एमावखौ जोंहा माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो जेन' गुबै गिबियाव जोङो माइरं बाय एंखुरखौ जोङो सोमनानै दोनग्रोनांगौ। बेनिफ्राय जोङो रुइहोनानै जोङो बेखौ देग्लिनो नांगौ वालफोराव आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे ओ औवा बिलाइ मोखोना बिलाइ खान्थाल बिला इ ओमफायो जोंहा दंफां दाखेब बैफोरबायदि बिलाइफोरखौ होनानै आ बैफोरबायदि माखासे मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ होनानै जोंहा ओ एमावखौ बानायनाय जायो बेखौ माइरंजों लोगोसे देग्लिखांनायनि उनाव बेखौ मोजाङै ओ दै सारस्रुनानै जोंहा लादु बायदि सिुथुमनानै दोनो एसे गोबाब महराव बेबायदिनो जोङो सिथमनानै बेखौ फोराननाय जायो आरो खायफाखौ जोङो गथायै गल गल बानाय बनायबो जोङो नुनोमोनो खायफाखौ दाब्ले महरावबो जों बानायनाय नुनो मोनो बेबायदिनो। माखासे सान जोङो सान्दुंङाव गोरायै फोराननानै दोननाय जायो जेन' बेखौ गोबाव सम बा बाहायनो हायो आरो बियो मुसिनानै गाज्रि जाया बेनि थाखाय जोङो आथिखालाव बेखौ ओ न'आव बानायोबब्लाबो जोंहा खोब खम सुबुंफोरा बानायसै जोङो बेखौ खायफा बा बानायग्राफोराल' बानायनानै जोङो बाजार हााइफोराव फाननायखौ नुनो मोनो आरो बैफोरनिफ्रायनो बायनानै जोङो ओ गावबा गाव न'आव जौ संनायखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनो जौ संनो थाखाय एंखुर बा माइरंनि गोनांथि जायो। बेखौ जोङो गिबियाव दैजों संग्रोनाय जायो बा रुग्रोनाय जायो। बिनिफ्राय जोङो बेखौ ओ मोजाङै मोनहोनानै जोङो ओ फ्लास्टिक बा जोंहा थालिर बिलाइफोराव एरननानै गुसु खालामनाय जायो। गुसु खालामखांनानै जोङो बेखौ ओ एमावखौ देग्लिनानै बा उनग्लिनानै ओ दुहु दुहु खालामनानै जोङो बेखौ फुननाय जायो बा लगायनाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ दालायाव दोननाय होननानै बुङो जेरै जोङो प्लास्टिकआव बा थालिर बिलाइफोराव जोङो ओ बनानै मोजाङै खोब नानै जोङो बेनिखाय बेयाव माखासे एमावनि जोहै जोंहा ओ जिउसाफोर सोमजिगोन बेनिफ्राय बे जिउसाफोरानो जोंहा माखासे ओ अफ्रिफोरखौ जौसिम मानि माइरंफोरखौ अफ्रिसिम सोलायहैयो बेबायदिनो माखासे खोब खोबनानै दोनना माखासे सान खोबनानै दोननायनि उनाव बियो एसे एसे बिदै ओंखारस्रियो आरो बेबायदिनो मोदोमनाय ओंखारलाङो। बेनिफ्राय जोङो बे समाव बेखौ बोखारनानै जोङो ओ बालथिं बा जोंहा माखासे ओ मा होननानै बुङो बेखौ दैहु बा मा माखासे जोङो बेबायदिनो ओ गोथौ बा दोनजाग्रा ना जे जायगायाव जोंहा बिदैया गवा बेबायदि जाय ओ जायगायाव जोङो दोननाय जायो जोङो जेरैहाय बेखौ दोनखांनानै माखासे साननि उनाव बियो बिदै ओंखारगोन आरो बै बिदैफोरानो जाहैबाय जोंहा जौ बिदै । बेखौ लोङोब्ला जोङो ओ थाजिम मोनो। जेन' जोङो बेखौ ओरैनो थानाय समाव बा जोङो खामानि मावखांनानै मेंनाय समाव जोङो गोसोखौ सान्थि मोननो थाखाय जोङो लोंनाय जायो। ओ बेबायदिनो जोङो बेनि गुबै बाहायनायाव जोङो बुंनो थाङोबा जोंहा बेयो मोनसे हाबा हाबाफारिफोरखौ ओ जौगाहोयो जेरैहाय जोङो माखासे बेफोरखौ लोंनानै ओ मावनो खाबु ओ मोनो बा बोलो जानो बेफोरबायदि आरो माखासे सावरि बादारि माव सावरि
जालोंनाय हुदा दंमोन बेबायदिनो जोंहा रां रुफा लानानै खामानि मावनाय हुदा गैयामोन सावरि बादालिफोराव जोङो बेबायदिनो नखरनि खामानिखौ जौ होनानैनो जोङो दिखांनानै लानो हायोमोन नङा होमबा नोंथां बेनोसै आरो आंनि नोंथांजों जौ संनायनि सोमोन्दै सावरायनाया आरो जों जौ गोरान खौ बेबायदिनो खालामनाय जायो नोंथांङानो जे फोरमायनाय बायदि नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां
साबायखर